हेल'
औ नोंथां
औ'
खोनादों ना नोंथां?
हेल'
औ औ खोनादों नोंथां।
हेल'
खोनादों नोंथां खोनादों आं खोनादों।
अ
हेलौ नोंथां खोनायाखै नामा?
औ मा खालामदों नोंथाङा
ओरैनो दं नोंथां
ए ओरैनो दङब्लाथ' होमबा मोनसे टपिक लानानै सावरायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे
ओम आङो बिदिनो बेफार फालांगि खालामनायनि टपिक खौ सावरायनो सानदोंमोन आरोना
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे
ओ ओमब्ला नोंथांमोननिथिंथ' मा मा बेफार खालामनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होयोब्ला
औ
क्लास नंगौमोन आरो
औ नोंथां हागोन दे आं फोरमायना होनो हागोन।
ओम दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनानै होदो खोमा।
औ जागोन दे नोंथां फोरमायना होनोसै आङो
उम
दा नोंथां बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि मोननो हायो नङा होमबा?
औ
औ जेरै जोङो बिदिनो दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदि फिसिनानैबो जों बेफार फालांगि खालामो
ओम
बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि दं जेरै जोङो बेफोरखौ दाउ अमा बोरमाखौनो जोङो बायस'नानै फानस'नाय
ओ
औ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां थालिर फिथाइनि फ्राय लानानै जोंनि गोबां मुवा बेसादखौनो जोङो फालांगि खालामनानै जासै आरो आथिखालावहाय
औ
जेरै जोङो फुख्रिफोराव ना हगारनानै बेफोरखौबो जों मोनसे फालांगियारि महराव जोङो मावनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो जोङो बोरमा मोसौ फिनानै बा जोंनि बर' आइजोफोरखौ बा हौवाफोरखौ जोङो ओ मैगं थाइगंनि बेफार खालामनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ
औ बेजों लोगोसेनो आरोबाव आरोबाव जोंहा मोननो हाबावो जों आबाद मावनानै गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ आबाद मावनानै ओ जोङो गोबां रांखान्थियारि हेफाजाब लानाय बा रांखान्थियारि मुलाम्फा खालामनायखौ जों जोंनि बर' समाजाव गोबां मोननो हासै आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोसौखौबो जोङो आथिखालाव ओ बेफार फालांगियाव बाहायनायखौ बा फालांगि महरै जोङो खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोदोनि समाव जोंना ओ मोसौखौहाय लोखि होननानै जोङो बेफार फालांगियाव खालामनो मोना होननानै बुङोमोन ना नोंथां? हेल'। हेल' नोंथां
औ बुङोमोन बेनि खालामनो मोनैनि औ बे मोसौखौहाय बेफार औ औ नोंथां बे मोसौखौहाय बेफार फालांगि खालामनो नों एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंहा मोसौखौ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओं दे बुं।
जोंहा बे मोसौखौ बेफार फालांगि खालामनो मोना होननायनि मोनसे गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा बा बर' समाजाव मोसौखौ लोखि होननानै मानियोमोन ना नोंथां
औ मानियोमोन औ।
मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला जोंहा मोसौखौ मोसौजोंनो जोङो जिउ खांनायाव जे जोङो आबाद मावनानै जायोमोन आरो जोंनो बै मोसौआनो आबाद मावनायाव गोबां हेफाजाब होयोमोन ना नोंथां। बिनि थाखायनो जोङो माने मोसौखौ लोखि होननानै गनायोमोन आरो आरो बेनि थाखायनो जों बेफार फालांगि खालामनो मोना लोखि होननानै ओ जोंहा बर' समाजाव मोनसे फोथायनाय दं आरो।
ओं
औ दा बेबायदिनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो मा मा रोखोमनि बेफार फालांगिया सोलियो?
जोंनि ओनसोलावथ' बेफार फालांगि सोलिनाया जाहैबाय बिदिया
औ
माइनि बा जुखामफोरनि थालिरफोरनि बेफोरनि
औ
बेफोरो बांसिन सोलियो आरो। जोंनिथिं आरो दाउ अमा बेफोर बोरमाफोरनि
औ
मैगं थाइगं फाननायफोर बेफोरो सोलियो आरो जोंनि याव बांसिन
औ औ
उम बे दाउ
दा बि
अमा बोरमाफोरखौ न'आवनो बेलेक बेफारिफोरनो फानहरनाय जायो आरो ओमफ्राय बे बेफारिफोरा होलांनानै बिदिनो बेलेगनो फानहैयोदां आरो जोंनिथिंनो।
औ
बेनि बर' आइजोफोराबो मैगं थाइगंनि बेफार खालामो बांसिन जोंनिथििंजाय बर' आइजोफोरा मैगं थाइगंनि बेफारखौ बेफार खालामनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं।
औ
उम गोजान गोजान हान्थिनानै गोबां खस्थ' खालामनानै बर' आइजोफोरा मैगं थाइगं फानहैयो। बेफोरनो
औ दा नोंथाङा जोंहा फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो, औ। जे बुस्थुखौ जों फाननानै बैनिफ्राय रांखान्थियारि मुलाम्फा जायो। बा बायलाय फानलाय बेफोरबायदि सोलियो बेखौनो जोङो बिजनेस होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ बुङो
जोङो बायलाय फानलाय बेखौनो जोङो बिजनेस होननानै बुङोना नोंथां।
औ।
औ।
फुङो
दा बेबायदियाव जोङो बिजनेस होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां गय गायनाय बा गोबां बारि बागान खालामनाय सोरबा बायदिया गय बागान थालिर बागान बा रबार दंफां बागान बिदिनो गोबां बायदि बायदि आरो सानथ्र'हायै बुंस'हायै गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनानै जोङो बेखौ फानहरो नङा होमबा नोंथां?
औ फानो
औ बेफोरखौबो जों मोनसे फालांगिखौनो होनना बुंनांगोन आरो नोंथां।
उओ
जायनि गेजेरजों जोङो रांखान्थियारि मुलाम्फा जादों नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ। दा नोंथां बेफोरबायदि औ दा बेफोरबायदि फालांगि खालामनायफोरखौ जों माने जोंनि समाजाव आथिखालाव गोबां मोननो हासै आरो नोंथां।
औं।
आरो बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां बर' समाजनि बर' सुबुंफोरानो बाबो बर' न'खरफोरानो गोबां हेफाजाब मोननो हायो एसेबां मानि समाजाव गिदिर गिदिर फालांगि खालामनाय गैयाब्लाबो जों फिसा फेनला फालांगि खालामनानै जानायखौ जों जोंनि बर' समाजाव गोबां मोननो हासै आरो नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो आरो माखासे बर' आइजोफोरा गाननाय जोमनायनि थाखायबो बे दख'ना मोखान बायदि बायदिां दखान
औ।
बेफोरबायदि
हेल'। नोंथां खोना फैयासै आंथिं हेलौ हेलौ नोंथां। आं खोनाैासै नोंथां हेल' हेल' नोंथां।
हेल'। हेल'